हेलौ। हेलौ नोंथां। ओ जोङो दायो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनो लानाय जादों ओ। नोंथाङाहाय इसे जिब जुनारनि बागै इसे बुंनो हागोन नामा?
जिब जुनारनि बागै बुंनो हागोन। ओ। जिब जुनारखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन मुंनि मोननो हायो बा गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो ओ आरो बेनि अनगायैबो जिब जुनारखौ जोङो मोननै रोखोमै मोननो हायो गाहायै जे बेफोर जाबाय नआव फिसि जाग्रा आरो हाग्रायाव थाग्रा। नंगौ ना।
औ नंगौ।
बिदिनो नआव फिसिजाग्रा जिब जुनारफोरा ओ जों सुबुं समाजजों फिसिजानाय जाय जायफोर जिब जुनारफोर बैफोर जिब जुनारखौनो जों न'आव फिसि जाग्रा जिब जुनार बुंनाय जायो। आरो थिग बेबादिनो। जाइ फोर जिब जुनारफोरा हाग्रा बंग्रायाव उदाङै थांनानै ओ थायो बैफोरबादि जिब जुनारखौनो जों। ओ हाग्रायारि जिब जुनार होननानै बुंनाय जायो।
औ।
यो जिब जुनारखौ जों बेबायदि। गोबां रो मै मोननाय जायो आरो बिब्दिब्ला नैबे समाव नोंथाङाबो न'आव फिसिग्रा। ओ फिजाग्रा ओ माखखासे जिब जुनारफोरनि मुंफोर बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो न'आव फिसिजाग्रा जिब जुनार हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला जों न'आव दाउ, अमा ओ ओमफ्राय बिदिनो हांस सो ओमफाय मोसौ बोरमा बिदिनो आरो जोङो लुकेल दाउ
औ
ओमफायहाय जोङो मावजि, सैमा
औ
बेफोरखौहाय जोङो इदिनो न'आव फिनाय जायो।
औ आरो हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोरनि मुंफोर बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोङो हाग्रायाव थानाय जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथाय जोङो ओ मोसा, मै देर, सियाल
औ औ
ओ आरोहाय ओमफ्राय बिदिनो दाउसिन-दाउला
औ औ
ओमफ्राय एन्जरफोराबो जों हाग्राफोराव मोननो हायो। ओमफ्रायहा गान्दा इदिनो ओ हाग्रानि मोसौ, अमा बिदिबो थायो हाग्रायाव।
औ औ औ
जों बेफोरबायदिनो जोङो हाग्रायाव बेफोरबायदि जिब जुनारखौनो जोङो हाग्रायाव मोननो हायो।
औ ओह बेबादिनो जोङो ओ बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन मुंनि जिब जुनारफोरखौ न'आवबो फियो आरो हाग्रायावबो मोननो हायो माखा बेफोरखौ ओ आरो बैफोर जि न'आव फिजानाय जिब जुनारफोर आरो हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफोर बैफोर जिब जुनारफोरनि जि जानाय आदार बैफोर फोर आदारफोरा गोब बां आलादा आलादा जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जेरै माखासे जिब जुनारफोरा गांसो जानानै थांनानै थायो माखासे जिब जुनारफोरा
उम
थांनानै थायो माखासे जिब जुनारफोरा ओ बिब्दिनो ओ बेदर जानानै थांनानै थायो आरो बिब्दिनो माखासे दाउ सिन दाउला ओ जिब जिबिफोरा ओ बे बिफांनि फिथाइ सामथाइ एम्फौ एनलाफोरखौ साबनानै ओ जानानै थांनानै थायो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ नैबे समाव नोंथाङा ओ मा मा जिब जुनारफोरा गांसो जानानै थांनानै थायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नों थां
उम
ओ गांसो जानानै थांना थाग्रा जिब जुनार होनोब्लाथाय जोङो मोसौ, बोरमा
औ
आ आरोहाय बिदिफोरखौनो जोङो गां गांसो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
एबा गांसो जानानै थांना थायो।
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा जायफोर मोसौ बोरमानि मुं लादों बैफोर जिब जुनारफोरा गांसो जानानै थांनानै थायो ओ बेजोंनो लोगोसे आरो गोबबां जिब जुनारफोर दं जायफोर जिब जुनारफोरा गांसो जानानै थांनानै थायो जेरैबादि ओ मै होन, मैसो होन ओ गान्दा होन, ओह बेबादिनो हाग्रानि अमा ओ बेफोरबादि जिब जुनारफोरा गांसो जानानै बा ओ मिथिंगायारि लाइफांफोर जानानै थांनानै थायो।
औ नंगौ नों
आरो ओ बेबादिनो जों ओ मा मा जुनारफोरखौ जोङो नआव फिसिनाय जायो ओ बैफोर जुनारफोरनि जानाय आदारफोरा मा मा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम
ओ ओ आदार जाग्रा होनबाथाय जोङो अमा, दाउ अमा, दाव ओमफायहाय बेफोरखौ जोङो आदार जानानै थांना थानायखौ नुयो।
औ ओ नंगौ ओ बिब्दिनो ओ अमा बा ओ नआव फिसिनाय माखासे जिब जुनारफोरनि ओ जि आदार जानाय बेखौ आं नोंथांनो बुंनानै होनो सानदों ओ जेबै अमाया, गुन्दै जानानै बा ओंखाम ओंखाम संनानै होनाय बैफोरखौ जानानै जों अमाखौ फिसिनाय जायो न'आव, थिग बेबादिनो, मोसौआ जोंनो गांसो जानानै थांनानै थायो बा मोसौनो जोङो गांसो बा दाना होनानै जों मोसौ, न'आव फिसिनाय जायो थिग बोरमानि बेलायावबो बिब्दिनो आरो बिब्दिनो ओ जों माखासे जिब जुनार जेरै ओ सैमा, मावजिफोरखौ जों न'आव फिसिनाय जायो आरो बैफोर जिब जुनारफोरनो जोङो ओंखाम आरो ओ बेयो माखासे ओ सुबुं माहारिनिनो ओ जाग्रा आदारफोरखौ होनाय जायो,
औ नंगौ नोंथां,
औ ओ दायो बिब्दिब्ला ओ बैफोर जिब जुनारफोरखौ मा मा जिब जुनारफोरखौ ओ सुबुं माहारिखौ ओ मानसि ओ बा मानसि माहारिखौ नोंथाङा बेदर हिसाबै जानाय नुनो मोनो? मा माने मा मा जिब जुनारफोरखौ मानसिफोरा बेदर महरै जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? बेफोर जिब जुनारफोरनि,
ओ ओ जोङो बेदर महरै जोङो अमा, दाउ, ओमफाय बोरमाखो बोरमा, खौबो जोङो बेदर महरै जानो हायो, आरो ओ खायसेखौ नुयो मोसौखोबो मोसौ बेदरखोबो जानाय, इदि जायो ओमफ्रायहाय, बयलार दाउ, बेनो एनजर, फोरखौबो जायो,
औ नंगौ ओ बैफोरबादि जिब जुनारफोरखौ सुबुं माहारिया बेदर महरै एबा आदार महरै जायो। ओम दा नै बे स समाव ओ जोङो ओ जाफोरबादि जिब जुनारफोरनि बाथ्राखौ सावरायबोबाय बैफोर जिब जुनारफोरनि थांना थानायनि आखुथाया खोब आलादा आलादा ओ जेरैबादि ओ न'आव फिसिजानाय जिब जुनारफोरखौहाय ओ बैफोर जिब जुनारफोरनि जि थांनानै थानायनि ओ आखुथायाइ बा हुदा बैफोर आखुथायाइफोरा ओ हाग्रायाव थानाय, जिब जुनारफोरनिख्रुइ गोबां आलादा जायफोर खोब रुजुजाथावै बा गोरोबलायै बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो जेरै हाग्रायाव थानाय मैसो बा मोसौफोरा गिदिं गिदिं हाग्रायारि बिफां लाइफांफोरखौ, जानानै थांनानै थायो ओ हाग्रायाव थानाय मोसाफोरा ओ हाग्राया हाग्रानिनो जिब जुनार ओ फिसा फिसा ओ गाहाय थाखोनि जिब जुनार ओ मै हाग्रानि अमा। बेफोरबायदिनो सेसा नेवलाय बैफोरबायदि जिब जुनारफोर बो थांनानै जानानै थांनानै थायो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ दा बिब्दियाव ओ ओ जिब जुनारनि गेजेरजों ओ जोंनि मिथिंगाया ओ समायना बेरखाङो ना समायनाया बेरखाङा नोंथाङा मा सानो?
जोङो बिदिनो मिथिंगानि सायाव जोङो जिब जुनार थार जिब जुनारनिफोरनि सायाव जोङो समायना बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
नंगौ ओ जिब जुनारफोरा मिथिंगायाव थांनानै थायोब्लासो जोंनि मिथिंगायाबो समायना रमायनायै थांनानै थागोन। मानोना जिब जुनारफोरा, ओ बा मिथिंगायाव थानाय ओ जेसेबांखिनि थादेरसाफोर दं बैफोर थादेरसाफ्रा मोनसेया गुबुन मोनसेजों ओ रुजुनलायनानै बा सोनारलायनानै थांनानै थायो। बेखायनो जिब जुनारफोरा मिथिंगायाव थांनानै थानाया जों सुबुं माहारिजों लोगोसे मिथिंगाखौ समायनाथियै आब्रुथि गोनाङै लाखि नायाव लाखिनायाव ओ गोबबां मदद आरो हेफाजाब खालामो होननानै आं सानो उम बिब्दिनो मानोना ओ जों बुंनो हायोदि ओ जोंनि भारत हादरनिनो माहारियारि दाव ओ ओ दावराइ। ओ जायखौ जोङो समायनानि नेरसोना महरै बाहायो ओ जाय दावरायआ बबेबा मोनसे अरनबारियाव थायोब्ला बै अरनबारिखौनो बेसेबा समायना रमायना नुयो थिग बेबादिनो अरनबारिफोरखौ बायदिसिना ओ दावमा दाउसा जिब जुनारनि गलाय मोनदेरारि थानायनि जाहोनाव जों खोब समायनायै नुनो मोननाय जायो।
उम नोंगौ नोंथां।
औ ओ थिग बेबादिनो ओ जोङो दाावमा दाउसाफोरनि बागै ओ गोबां बाथ्राफोर मोननो हायो। ओ दा अब्ला जों ओ जिब जुनारनि सायाव जि बाथ्रा सावरायनाय दिनैनि बेखौ बेखिनियावनो दोनथसै।
औ नोंगौ।
औ दे।